ओइ नोंथां खुलुमबाय नोंथां खुलुमबाय नोंथां।
माबोरै दं नोंथाङा दासान्दि? आंबो दासानदि नोंथाङालाय बोरै दं? आंबो इसोरनि अननायाव मोजाङै दं।
अ नंगौ नामा नोंथां अ ओंखाम जाखांबाय नोंथां?
जाबाय नोंथां जाबाय माथो ओंख्रि जायामोन ओंख्रि मा अनलाजों दाउसोमोन नोंथां औ नोंथां।
बै जानाय नङा होमबा आं बिराद जानो लुबैयो नोंथां नाथाय दिनै सिमबो संनानै जानो रोंफेराखै नोंथांङा बि बुसथुखौ अनलाखौ बोरै जायोब्ला गोथाव जागोन आरो मा? बोरै सङो बेखौ नोंथाङा आंनो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां।
हागोन नोंथां हागोन दे नोंथां आं फोरमायलांसै। ओरैनो गोथाव होनोबाथ' बेदरफोरजोंसो बांसिन गोथाव जायो अनलाया नोंथां औ नोंथां। दा आं नोंथांनो बेदरजोंनो फोरमायलांसै नामा ओ गिबियाव जोङो अनला दाउ संनो थाखाय नोंथां ओ माइरं ननि माइरं नोंथां बेखौ लानांगोन जोङो ननि माइरंजों बांसिन गोथाव जायो बे ओंख्रिया औ। ननि माइरंखौ जोङो ओ उवाल नङाबा ओ बै थौसि बेयाव जोङो मोजाङै देनानै गुन्दै खालामनानै लाग्रोनांगोन नोंथां एकदमबारे मिस मिस देनानै औ मिहि मिहि देनानै।
दे बिदिब्ला।
देखांनायनि उनाव जोङो नोंथां ओंख्रि संनो थाखाय ओ सारायखौ गुदुं खालामनानै बेयाव दैखौबो गुदुं खाला-खालामफानांगोन नोंथां औ बेजोंनो औ दै गुदुं खा खालामखांनायनि उनाव जोङो बै अन गुन्दैखौ बै ओ दै गुदुंआव होसननांगोन नोंथां औ औ मिहि मिहि बै दै गुदुंआव होसनखांनायनि उनाव बि खौ ओ ओ गोबावै गोदौनो होनांगोन औ अनखौ गोबावै ग्लब ग्लब गोदौ होनांगोन। बिनि उनाव जोङो बेदरखौ होनो थाखाय ओ जोङो बेदरखौ गुबुन साराय बेयाव जोङो एक्स ओ गुबुनै आलादायै ओ बेखौ मोजाङै फ्राम फ्राम एवनानै लाग्रोनांगोन नोंथां एकदमबारे संख्रै फानलु मस्ला मस्लि होनानै आराम एवग्रोनानै लानांगोन बिनि उनाव बै ओ गुबुन सारायाव जे अन संदोंमोन ना नोंथां बै अनाव जों बै बेदर फ्रामनायखौ ओ आराम होनानै होनांगोन आरो होसनना औ बे अनजों दै गुदुंजों मोनसे फुदुंदोंमोन ना औ बेयाव जोङो होसननानै होनांगोन आरो बे बेदरखौ बिनि उनाव जों एसे ओ संख्रि होनांगोन हालदै होनांगोन ओरैनो मस्ला मस्लि होनांगोन आरो नोंथां बिनि उनाव ओ एसे गोबावै खोबहाबनानै मोजाङै गोदौ होनांगोन जसेनो गोबाव सङो एसेनो टेस्टआबो जायो गोथाव जायो औ गोथाव जायो जायो गोबाव संनानै बिदिनो एसे रानोबाथाय गोथावसिन जानायनि थाखाय मोदोमनायनि थाखाय जोङो ओ ओरैनो दुन्दिया बा गंगार दुन्दिया जे होनो औ बेखौ जोङो
ओ खांनोसैबा
मोजाङै सुनानै मिस मिस हानानै नङाबा आखाइजों ओरैनो मस्रायनानै होनांगौ आरो नोंथां मोदोमनायनि थाखाय औ मोदोमनायनि थाखाय बेजों लोगोसे आं नोंथांनो मोनसे
हागोन नोंथां खिन्था मोजां बेथ जोबोद मोजांनि खोथा
नाफामखौ जों ओ बानायनो थाखाय गिबियाव जोङो बै ना मावा जे होनो फिसा फिसा ना बि गोथावसिन जायो नोंथां।
जायो नंगौ
जों बे ना मावाखौ मोनोबाथाय साबसिन जायो बिना थावनाया एसे गोथावसिन औ गिबियाव जोङो नाफामखौ बानायनो थाखाय बै ना मावाखौ जोङो सानदुं
औ नोंथां
एकदमबारे औ फ्राम फ्राम सान्दुंङाव फोराननांगोन बिनि उनाव जों बै ना गोरानखौ जे सानदुंङाव फोरानदोंमोन बेखौ जोङो मोजाङै उवाल बा थौसि बेयाव मोजां
नंगौ नोंथांं नंगौ नोंथां
बै ना गोरानजों होफायोमोन बिनि उनाव ओ बै नाफाम देनायाव ओ संख्रै ओ ओरैनो एसे हालदैबो होयो आरो हालदै होनानै
ओ गोदोनि दिनाव ओ बांसिनानो बिदि दिंग्रिफोर बाहायामोन नंगौ नोंथां
बै औवानि हासुङाव ओ बै ना गोरान देग्लिनायखौ बेखौ अ ओ औवानि हासुङाव मोजाङै थोन थोन ओ थुसो थुसो सोनानै दोनोमोन नोंथां औ नारसोनानै दोनो। बेयाव सोखांनानै ओ बेखौ मोजाङै बारहाबनो हायिबायदि
नंगौ नामा नोंथां नंगौ नामा नोंथां
दोननायनि उनाव जों बेखौ मो ओ खेवनानै मोजाङै जानो हायो आरो
बिदियैनो बानायो नामा नोंथां नाफामखौ? माइ गायनाय फुनायनि बोथोर नालाय गाबोन हा जांख्रा दं एबा हाल जांख्राबो होनो आं बिनिनो रायजो राजाफोरखौ खबर होनानै फैदोंमोन नोंथां।
औ नांगोल जाख्रा आंथ' बे बाथ्राखौ खोनाबाय थायोलै नोंथां नाथाय दिनैसिम मोजाङै मिथिनो मोननाय जायाखै नोंथाङा बेनि सायाव बागै
हागोन नोंथां बिदिब्ला आङो नोंथांनो गुवारै फोरमायना होलांनोसै नांगोल जांख्रा एबा हाल जांख्राखौ बोरै खुंनाय जायो। नांगोल जांख्रा एबा हाल हाल जांख्राखौ माइ गाय जाय दिनखालि नोंथाङा जोबथा माइ गायखांगोन अब्ला जोबथा दिनखालि बेखौ लानाय जायो नोंथां। बै दिनखालि बयबो गामिनि बोराइ बेन्थ' आबै आबौ बिदा फंबाय बिबा बि'बि बाजै गथ' गथायाइफोरखौ लेंथुमनाय जायो आरो नोंथां माइ गायनो थाखाय एबा माइ दुब्लियाव आबाद मावनायाव मदद खालामनो थाखाय बेबायदिनो खावसेया सोरबा सोरबा सेंग्राफ्रा आलि दानगोन आलि खोगोन खोथिया रानना होगोन नोंथां बेबायदिनो आइजोफोरा माइ गायो नोंथां माइ गायगोन बेबायदिनो बेबायदिनो जि ला जोबथा दिनखालि बयबो रायजो राजानि मददजों माइ गायनाय जायो आरो बे माइ गायनायाव बेबायदिनो फुङाव हाय गोदोनि दिनाव साजों मुरि जाहोयोमोन दानि दिनावथ' गोदान गोदान मेथाइ जाहोसै बेबायदिनो लास्ट एबा जोबथायाव बा जोबथायाव दुब्लि बारियाव माइ गायखांनानै रंजानाय जायो नोंथां हाब्रु फुननानै बिदिनो बेवहाय बयबो हाब्रु फुनलायो आरो बयबो जेरै हलि गेलेयो आबिर गेलेयो बिदिनो गोसो खुसियै बोराय बुरै आबै आबौमोन ज बेदिनखालिनि माइ गायखांनायनि खुसिजों बयबो रंजायो आरो नोंथां हाब हाब्रु फुनलायनानै बे नि उनाव हाब्रु फुनलायखांनायनि उनाव जेब्ला नफारसे फैयो अब्ला हाब्रुखौ अबा मोनसे मोनसे बिहु फालिफ्राव एबा आरनाइफ्राव खाथुमनानै लाबोयो नोंथां जाय जायगायाव हाब्रु फैफायो बे हाब्रुफोरखौनो जाय नखरहा जोबथा माइ गायदोंमोन बे हाब्रुफोरखौनो लानानै नख सुबुंफोरनाव फुनफैयो नोंथां बेबायदिनो फु फुननानै बै नांगोल जांख्राखौ फालिनाय जायो नोंथां बेनि उनाव बयबो दुगैखां लोबखां ज ओंखाम जायो नोंथां जानाय लोंनाय जोंनि बेवहाय नोंथां दहाय ओंख्रि जानाय दंमोन जेरै दोरोङारि जानाय अनलाजों दाउ बेदर मेवाइ बेखौ जानाय जायो नोंथां बेनि उनाव नोंथाङा फोरमायबरदोंमोन आंनो माबोरै नाफाम बानायो बै नाफामखौबो जानाय जायो नोंथां बेनि उनाव जाहा जायो सबायजों साम एम्फौ लाथा बेवहाय जोंहा बिराद गोबां रोखोमनि एबा बिराद बिबाङैनो जोंहा दोरोङारि जानाय जायो नोंथां बेबायदिनो जोंहा आरोबाव जोंहा लोंग्रा मु जेरैहाय जायखौ जोङो जि आइटेक मोनदों भारत सरखारारनिफ्राय लोंग्रा बुस्थु होनब्ला जों जेरै जौ गोरान दङ जौ गोरान आरो जौ गिसि माइब्रानि जौ बेफोरखौ जोहा नांगोल जांख्राखालि जानाय जायो नोंथां आरो बेनि उनाव जोंहा बय बो जनो मेगन मोखां नायलाय नायलाय जायो रंजायो मोसायोबो नामा मोसायोबो नोंथां। सल खनै खनै जेरै जोंहा खुगा मेथाइ दंमोन ना नोंथां खुगा मेथाइ होनब्ला थ बुजिखायो औ औ खुगा खुगाजों सोलिबोनाय नोंथां औ बै दिनखालि खुगा मेथाइखौल खननाय जायो नोंथां बेवहाय जोंहा आलादा केसेटजों दामनाय सलखौ मोसानाय जाया बेवहाय जोंनि गोदोनिफ्रायनो आब आबै आबौमोननि जों खनजाबोबाय थानाय खुगा मेथाइ दङ औ बे खुगा मेथाइखौ खननानै बयबो गामिनि बोराय बुरै गथ गथाय जाय जायहा नांगोल जांख्रा जानो फैदोंमोन औ बेवहाय बे सलखौ खनै खनै मोसानाय जायो नोंथां जाखां लोंखां जानानै बेनि उनावहाय जोबथायाव बयबो जाखां लोंखां जेब्ला थांनोसै जायो एबा बिदाय लानाय सम जायो अब्ला बै नखरनि मालिक एबा नखरनि गाहाय औ जाय नांगोल जांख्रा जानो लेंदोंमोन नङा होमबा बे सुबुङा गामिनि सुबुंफोरनो मा होनबावगोन नों था औ बेबायदिनो मान बावनायनि महराव हरो आरनाइ एबा बिहु फालि बा गामसा बेबायदिनो गामिनि गिदिर गिदिर सुबुंफोरनो बेबायदि हरनानै मान हरनाय जायो नों थां औ। बिनि उनाव जोंहा खोनानो मोननाय बायदिब्ला गोदो आबै आबौनिफ्राय बे दिनखालि नांगोलफोरखौ थिखांनानै दोनो ना मा होन्दों नोंथां औ नोंथां औ हेदिनखालिनिफ्रायनो हालेवनायखौ बन्द खालामोनो। नोंथां। बेवहाय नांगोल मा मा नांगौमोन जोंहा मै जाय जाय जाय जाय बेसादफोरखौ हालेवनायाव बाहायनाय जायो बेफोरखौ थिखांनानै दोनोनो नोंथां बै दिननिफ्रायनो जोंहा बाय होननानै बियो मोनसे सिनायथि।